औ नोंथां खोनादों ना? अ नोंथां नोंथांमोननि ओनसो लाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिबोनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओरैनोथ' जोंनि गामियावहाय ओ बैसागु फोरबोखौ मोनै गावबा गाव फालिनाय जायो ओ मोननायथ' नङा गासै बुंनो थाङोबा बर' फोरनि फोरबोआ गासै मोनबा ना बैसा गो, बिनि उनावहाय आमथिसुवा फोरबो, बिनि उनावहाय दङ खाथि गासा फोरबो, बिनि उनावहाय दं आगोन फोरबो आरो मागो दमासि फोरबो। जोंनियाव बैसागो होनोबा ओ रंजालि बैसागु एबा मोसौ बैसागो। बिनि उनावहाय दोङो खाथि गासा एबा खाथि फोरबो। बैसागु बिनि उनाव दङ' मा गो दमासिनि बैसागो। जोंनियावहाय आं आङो रंजालि बैसागुखौ फोरमायनोसै। जोंनियाव ओ रं जालि बैसागोखौ गाहायै सैथ्र' दाननि जोबथि खालारावहाय ओ फालिजेननाय जायो जायखौ जों मोसौ बैसागो होनना बुङो। जेराव जोंनि गामिनि एबा ओनसोलनि सुबुंफोरा ओ गाव गावनि न'नि खामसालि एबा दर खं मोखाङावहाय खाथ्रि बिबार रायदों बिजौ बेफोरबायदि मोखोना बिबार बेफोरबायदिखौ खानानानै लायो। बिनि उनावहाय गाव गावनि गलि मोसौनि गलिया बेयावहाय मोसौफोरखौ ओ माला गानहोयो आरो लाव फान्थाव बेफोरनि माला गानहोयो। बि उनाव थुखैनो लाङो थुखैनो लांखांनानै बेयावहाय बोसोराव ओ थुखैनो लांनाय समावनो बायदि गाब फुनो। जेरैहाय हांगार हालदै थाव गुबै ज' मिलायनानै बेयावहाय ओ थालिर नि मोनसे देन्था बायदि थायो बेजोंहाय गाब फुनो बेनि उनाव थु थुखैखांनायनि उनाव बेखौ गोदान फागा खानानै एबा गोदान दुरुं खानानैहाय हगारो खायफाया खायो। बे दिनखालिनो जोंनि गामियावहाय रायजो राजाया जयै मोनसे गोखा गोखै ओ मैगं खांनानै जायो। एखमबा समाव बेदर जों एखमबा समाव खायफाया जाया मिलाया अब्ला निरामिसजों बिदि जायो। बिनि अखानायैहाय जोंनाव रंजालि बैसागु बैसागो दाननि से अक्ट'खालि
औ नोंथां।
औ गिबियावनो दुगैस्रां लोबस्रां गाव गावनि थानसालि खायफाया मन्दिर खाय ओ जों बाथौ सिबियारिया बाथौआवहाय साखि सावो ओ उन्दैफोरा न'नि देरसिनफोरखौ खुलुमो बोर लायो देरसिन फोरा अननायजों बोर होयो। बेनि उनाव गामियाव ओ गामिनि थानसालियाव एबा बा बैफोरबायदि गारजा बेफोरबायदि जायगायावहाय थांनानै जयैनो रंजा बाजा खालामनो थाखाय माखासे दामग्रा आगजु फोरखौ फुजा होनानै न' न' बोर होनो एबा बोर लानोहाय
औ औ जोंनि ओनसोलावबो अ अ नोंथां।
औ बुं दे नोंथां
आथिखलावबो बैसागुखौ गोबां गाजा गोमजायै फालिबोनाय जायो। बिदिनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो रंजायो। खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै ओ दामनाय देनाय आगजु लानानै दोरोङारि आगजुफोरखौ लाना नानै रंजानाय जायो नोंथां। लोगोसे गामि गामि खाथिनि गामि सेर सेर गामिफोराव थांनानै बैसागु मागि हैयो। ओ सोरहाबा न'खरा जा हरो बेखौनो आजावनानै लायो बेजोंनो ओ जमा गामिनि गासैबो ओनसोलनि सुबुंफोरानो ज' ज' र गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिसाबै बयबो गाजा गोमजायै ओ देलायनानै रंजा बाजा फालिबोनायखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायद बिदिनो जेरै ओ सैथो दाननि जोबथा सान जे-जेदिनखालि मोसौ बैसो सागो होनना बुंनाय जायो। बेफोरबादिनो जोंनि ओनसोलाव बो नों नोंथमोननि ओनसोलनि बायदि ओ दिग्लि गुटि बायदि पानेट लाव लाव बेफोरखौ लानानै माला माला सुहोनानै गानहोनानै गानहोयो थुखैनानै मोसौ मैसो मोसौ मैसो बोरमा। बेफोरखौबो थुखैनाय जायो। बिदिनो मोसौफोरखौ साफा खालामनानै हांगार बायदि बिसोरनि बिखुंफोराव फोननानै होनाय जायो जाहाथे बोसोर बोसोर फिसाफोरा एरलांथों होननानै ओ फालि बोनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव रंजालि बैसागुखौ लानानै सुबुंफोरा एबा ओनसोलनि सुबुंफोरा बायदि फांसन बेफोरबायदि गाजा गोमजा फालि फालिबोयोना नोंथां?
फालिबोयो ओरैनोथ' गामियावहाय ओ बिदि एथ'बां मानि गाजा गोमजा जाया थेवबो आनसलिक लानानै जिल्ला लानानै मोनसे जेन'बा ओनसोलाव ओ बैसागु फांसन सन एबा बैसागु प्रग्राम खालामनाय जायो जेरावहाय जोंनि दोरोङारि दामजु खाम सिफ फुं सेेरजा जथा बेफ बेफोरखौ लानानै ओ बेफोरजों बेफोर आगजुखौ दामनाय बादायलायनायनि मोनसे से हाबाफारि होयो आरो दोरोङारि माखासे मोसानाय फोरनि सायावबो ओ माखासे बादायलायनाय होयो। बिनि अनगायैबो जेरै ओ दोरोङारि मोसानाया जेनबा जोंनिया थाहैबाय ओ बेयावहाय गाननाय जोमनायफोरखौ लानानै माखासे ओ माने नेमखान्थि, फोर दङ आरो जेरावहाय जोंनि बर'नि आखायजों दानाय जेन' बा दखना गुबै बा बिदन बेफोरनि अनगायै दस्रा मेसिनजों दानाय बेफोरबायदि दख'नाखौ गाननो मोना ओ माने गाहाय जोंनि बैसागुआव जों जोंनि कालचार एबा जोंनि ओ हारिमुखौ दिन्थिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो जेरैहाय मोसानाय मुसुरनायावबो दङ जोंहा एदावलायनाय दं जंखायलायनाय दं माखासे बैसागु मेथाइजों मोसानाय दं । माखासेया जाहैबाय जोंनि हारिनि ओ हारिमुवारि मोसानाय माखासे दं बेफोर गासैखौबो लानानै मोनसे गावबा गाव उम हाबा फारि नि गेजेर जों बादायलायनाय खालामो आरो । बेनि अनगायैबो जेनेबा फरायसा फिसा उन्दै उन्दै गथफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जों बेयावहाय ओ खन्थाइ आवरायनाय खन्थाइ लिरनाय बायदि गोबां खेलाफोर होनाय जायो आरो जेरैहाय जोंनि बोर बरनि दोरोङारि गेलेनाय गिला गेलेनाय बिदिनो खमलायनाय बेफोरबायदि बिदि गेलेनायखौबो होनाय नुनो मोनो आरो
औ नोंथां जोबोद मोजां जादों नोंथांमोननिसिं बेफोरबायदि आ हाबाफारि लानाया नोंथांमोननि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि गोबां हाबाफारि लानाय जायो । जायनि जाहोनाव उन्दै उन्दै गथ औबोरा थुलुं गा मोनो बिसोरो रोंङि खौ रोंनाय जायो । ओ खेला होयो बायदि बायदि गोबां खेला दङो गथफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय गोबां खेलाखौ होनाय जायो। बिदिनो गथफोरा ओ मोनफेरि गेलेफोरनो मोनि एफोरबायदि खेलाफोरखौबो गेलेनानै ओ मिथिना ला लाहोनाय बायदि जायो । बिसोरो बेफोरबायदि जोङो बैसागो रंजालि बैसागुखौ लानानै गोबां गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिसाबै सुबुंफोराबो एबा ओनसोलनि सुबुंफोराबो गोसोखौ गोजोन मोनो। जायनि जाहोनाव गायनाय फुनाय सम जाबाय। अखा गोग्लैनोसै बे फोरबायदि टाइमाव गोसोआ रं जाखांनानै सुबुं माहारिया जोंनि ओनसोलनि गासैबो सुबुंफोरानो रंजाखाङो बयबो जमा जमा रंजायो बिदि दिनो बैसागु बोथोरखौ गोबां गाजा गोमजायै फालिबोनाय जायो नोंथां थांमोननि ओनसोलाव बैसागु खौ लानानै ओ बोराइ बुरै गथ' गथ फ्राय गासैबो ओ मान होनाय लानाय बेफोरबायदिया सोलियोना?
औ सोलियो नोंथां माने जोंनिया ओ बैदि ओ न'खराव गावबागाव बिमा बिफाजों लोगोसे बिबै बिबौ न'खरनि गाहायफोरखौ मान होनानै ओ बोर लानाय बेफोर हाबाफारिखौ गाबबा गाव न'आवनो गिबियाव खु खालामनाय जायो। बेनि उनाव गामिनि बयबो रायजो राजा गथ' गथाइ बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला जयैनो ओ थानसालिसिम थांनानै इसोरनियाव एबा आनान गसाइनियाव आर'ज गाबखांनानै ओ गावजों गाव फन मान होलायनाय उन्दैया देरसि खुलुमनानै ओ मान होनाय देरसिना उन्दैफोरखौ अननाय बेफोरबायदि हाबाफारि लानाय जायो आरो गिबियावनो बिनि उनाव फाय बोराइ बुरैआ मोनसे ओ हानजा लान नानै गावबा गाव ओंखारलाङो आरो बो सेंग्रा सिख्लायाबो गावबा गाव हानजा लाना नै ओरैनो न' न' मोसाहैयो रंजाहैयो। बिनि उनाव गथ' गथाइफोराबो माग गियो आरो जमा गाव मोनसे हानजा लानानै।
औ नोंथां बेफोरबायदि ओ जोङो जों सुबुं माहारिया बेफोरबायदि फोरबोफोरखौ मोजाङै गाजा गोमजायै ओ दानिफ्रायनो दानिफ्रायनोथ' नङा गोदो गोदायनिफायनो सोलिबोबाय थाखानाय बे आसार खान्थिखौ जोङो सुबुं माहारिया लाख खिबाय थानांगोन जों लाखिबाय थायोब्लासो माने उननि उन जोलैनि ओ जोंनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ ओ सिनायलांगोन नुलांगोन अब्लासो बिसोरबो बै गावसोरनि समाव बेफोरबायदि ओ हाबाफारिफोरखौ लानानै थुलुंगा लाबोनाय मोनसे थासारिखौ लाबोनो हायो आरो नोंथां।
औ। बेफोरबायदि औ बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खालामोब्ला जोंनि इयुन जोलैयाव बैफोर जों गोदो गोदायनिफ्राय माबायदि फालिबोदोंमोन? जोंनि गोदो गोदाय आजै आजौमोनहा माबायदि खुंबोदोंमोन बेफोरो दायोथ गासैबो एखेआनो नंला थेवब्लाबो जों जोंनि धोरोम हारि हारिमु बेफोरखौ लाखिनो थाखाय दा फालिबोनाया मोजां जायो आरो मानि इउनावबो जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै गथसाफोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा माखासे मोननानै माखासे थुलुंगाखांनाय मोननानै। बैसोर फैगौ जो ओ फैनो गोनां इयुन जोलैफोरखौ जेनेबा फोरोंनो हागोन थुलुंगाखांहोनो हागोन बेजोंसो जोंनि हारिनि हारिमु जोंनि महर मु सिया बे खांनानै अराय माने सारा बुहुमावनो बेरखांनानै थागोन जोंथि अलंबार बायदि जोंनानै थागोनखौ आं नुहुरो आरो।
औ नोंथां औ नोंथांनि बुंनायाबो गोबां ओ मोजां मोजां जादों आंङो नोंथांमोननि ओनसोलनि बे बैसागु फोरबोखौ फालिनायखौ गोबां मोजां मोनदों आरो नोंथां जोंनि ओनसो सोलावबो बे बेबादिनो खालामनाय जायो । बिदिनो जों बयबो गथ' गथायफोरखौ लानानै गेदेरफोरा ओ खुलुम गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोराय बुरै आबै आबौमोनखौ खुलुम खुलुम होनो थोननाय जायो । आरो बे खुलुमहोयाव मान हिस साबै गिन्जि फालि बेफोरबायदिबो होनाय जायो । आरो होआबाबो जायो । बोरासो देरसिन नालाय बि दिनो गेदेरफोरा उन्दैफोर खौ बोर होयो । उन्दैफोरा गेदेरफोरनि फ्राय बोर लायो बेफोरबायदि गोबां ओ जोंनि आजै आजौनिफायनो जोंनो दिन्थिबोनाय बे हाबाफारिखौ जोंङो गासैनो बो खोनथिलांनो खोनथिलाङो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
दे होमबा नोंथां दिनैनि थाखा खाय जाथ'बाय दे नोंथां।
औ जासिगोनदे ओं ।